हेलौ नोंथां।
औ
औ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दं?
आं नै दायो ओरैनो जिरायनानै दं आरोखि।
अ ओंखाम जाबायना नोंथां।
औ जाखांबायमोन जानायालाय
औ औ
नोंथांना नेट्रकआ एसे माबा स्ल' जादों खोमा आरो एसे खनसे होनफिननो हागोन ना नोंथाङा।
नोंथांना इन्टारनेटआ एसे मोजां खोनायाखै आरो नोंथाङा इन्टारनेट मोजां नांनाय जायगायाव थां । थानो हागोन ना एसे?
गोन नोंथां। ओ नोंथाङा मा ओंख्रि जाखोमोन दायो?
आङो माबा
औ। औ। हेलौ नोंथां। हेलौ नोंथां। हालौ